औ मा
औ खोनादों अ दे होमबा जोंहा दिनै जोंनि दोरोङारि ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै सावरायनो
औ ओमफ्राय
औ ओमफ्राय नोंथांनि अआवासखौ एसे फिसा खोनादों आरो औ दालाय हेल' दायो खोनसिगोन खोमा औ औ अ बर'फोरनि ओंख्रि संनायनि सायाव सावरायनो होननायखौ खोनादोंना
औ खोनाबाय
औ खोनाबाय औ ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि संनाय होनोब्लाथ' ओ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि गोथाव होननानै बुंजायो जेनेबा बर'फोरा जायखौ गोथाव मिलौदो मोनसो आरो आरो जेनेबा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बिथोराव जों मोननो हायो सबाय ओमफ्राय बिदिनो अनलाजों दाउ ओमफ्राय बेबायदिनो नारजि अमा बेफोर ओंख्रिफोरखौनो मान माने बर'फोरा गाहाय आरो गिबिसिन माने जायखौ माने दोरोङारि महरै जाबोयो आरो बाहायबोयो आरो जायफोरनि गेजेरजों माने सोरनिबा न'खराव आलासिफोर थाङोब्ला बेफोरजों माने बेफोरखौ जाहोनानै आलासिफोरनि गोसोफोरखौ गोजोन होनाय जायो। रो ओ आलासिफोरा बेफोरबायदि ओंख्रिखौ मोनजायोब्ला माने रंजाखांनाय मोनो आरो जाय ओ माने मिलौदो टेस्टखौ होयो ओमफ्राय बेबायदिनो ओ नोंथाङा ओ सबाइ ओं संनायनि बारै एसे फोरमायनानै होगोन होनो हागोन नामा
औ जा दायो जेनेबा ओ संनाय आयदायाथ' बयहाबो बेलेक बेलेक जानो हागौ ओमफ्राय आं जिबायदि सङो आं बेखौ खौ खोन्थानोसै आरो नोंथांनो आ सबाय खौ फार्स्टआव एवग्रोबाय एवनानै जेनेबा बेबोथ' मोनसे ओ आबाद मोनसे आबादसो नालाय आबादनिफ्राय जों मोननाय जायो आं बेखौ ओ इसां बेखिनि बुंनो थांला खिन्थु आं सबाइखौ माबायदि सङो बेखौ आं खोन्थानोसै सबाइखौ फार्स्टव एवनानै लाग्रो बाय एवनानै लानानै एनिफ्राय हुख्रेमबाय हुख्रेमनानै नै जोंहा माने इदि मोनसे माबा जोंहानि जोंहा बिदि मोनसे एसे मानियो आरो माने हुख्रेम खांनानैबो जोंहा माने माबायाव ओ उवालावहाय देनाय जायो आरो ना उवालाव देनानै एस्र'नानै ओमफ्राय एखौ जावो आरो
औ जावनायनि गेजेरजों माने गुग्लाफोरखौ एक्सट्रा
औ औ औ बे ओरैनो सा सानि माबाफोरखौ जुजाय बायदि थायोना बिदिखौ एक्स्रा खालामनानै ओमफाय दा बे ओ सबाय मोजां माने मोदोमखौ आ कालेक्ट खालामनानै बेखौ संनाय ओ बेखौ संनाय जायो आरो ओमफाय फार्स्टआव रु रुग्रोयो आरो आ रुनाय यावनो नोङो जेनेबा उम संख्रि एनिफ्राय खारै होखायो आरो ना मानो होमबा खारै होखाबासो बियो गुरै जायो नालाय थाबनो आरो खारै
होनबा आरो टेस्टबो मोनसिनो औ ए लिमोनग्रा टाइपनि थेस्ट मोनो आरो बेखौ बिनिफ्राय बेखौ रुनानै जुदि ओ रुयोब्लाथाय बेखौ सागं दङ नामा सागंजों सानानै इनिफ्राइ
मोजाङै थाव सेरफिनो आरो एक्सट्रा एक्सट्रा जेनेबा साराय बा दोखसि लानानै ओंख्रि संग्रायाव बेवहाय मोजाङै जेनेबाव थाव थाव होनानै सामब्राम बानलु बेफोरखौ एवनानै ओमफ्राय बे रुना लानाय सबायखौ माने होसननानै होयो आरो ओमफाय बेयाव जेनेबा सामब्राम गुफुरफोर देनो हागोन बेफोरबायदि ओ बानलुफोर देनो हागोन एनिफ्राय इ मस्ला जाग्राफ्राथ' बिसोरो ओ मस्ला होनो हा गौ आरो गाव गा बागावनि ओ सायाव सोनसै नालाय माबायदि सङो ओमफ्राय आं बेबायदि सङो आरोना ओमफाय इदिनो गोदौ होनोसै दसे गोदौ होनानै जेनबानै गोदौबाथाय इखौ फाय साखिनानै बिदिनो माबा खांनाय जायो आरो ओमफ्राय जुदि सबाइ ओंख्रियावहाय जुदि बेलेग बेदरफोर होदेरनो बा बेदरफोरखौ एक्सट्रा एवनानै एक्सट्रा एवखादो एवफ्रामनाय होनोना बेखौ माने इउफ्राम खानानै उनावहाय बे सबाय ओंख्रिखौ जेब्ला थाव सेरो बेवहाय जमा सेरफानानै आ जमा गोदौ होबानो जाबाय आरो बेबायदि खालामो आरो ओमफ्राय आ नोंथांनाव आं मोनसे कुइसन ओम सोंनि माने आ गोदो जेरैहाय गोदोनिफ्राय ओ जेनेबा संनाय खावनायफोराथ' एसे सोलायबोबाय नालाय ओमफाय बिनि सायाव नों ओ माबायदि माबायदि सोलायनायखौ नुनो मोनखो बेखौ एसे फोरमायना होगोन नामा संनाय खावनायनि बेलायाव आरो ओंख्रि संनायनि बेलायाव
औ ओ ओं ओंख्रि संनायनि बेलायाव एसे सोलायबोनायनि सोमोन्दै एसे सावरायोब्ला माने गोदोनिफ्रायनो संबोनाय जिहेथु आथिखालसिमथ' माने मुगानि मुगा मुगानि उनाव मुगा माने माने जुगा सोलायबोयो नालाय गोदान गोदान जोलै फोरा जोनोम मोनबोयो बेफोरनि जाउनाव माने ओ संनाय खावनायफोराव एसे सोलायबोयो संनाय खावनायावल' नङा बेफोरखौ गासैबो बिथिंफोरावनो नुनो मोनो मानसिफोरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गासिबो बिथिङावनो गोदोनिफ्राय माने आथिखालसिमाव सोलायबोनाया जाबोखायो आरो ओमफाय बेबायदि बिदिनो संनाय खावनायनि सोमोन्दै सावरायोब्ला संनाय खावनायनि बिथिङाव मोननो हायो गिबियावनो अरनि बाहायनाय ओ गोदोनि जुगाव मानसिफोरा ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय गाहायै माने अरखौ बाहायनाय जायोमोन ओ गोदोनि जुगाव माने बेफोरबायदि गेसनि दिहुननाय गैयामोन नालाय ओमफ्राय माने बिदिनो मिथिंगायारिनिफ्राय मोन नाय बायदि बनफोर औवाफोर बेफोरखौ सावनानैनो बन बानायनानै माने अर जरायनाय जायोमोन ओमफाय बे फोर अर जरायनायनिफ्रायनो माने ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संनाय जायोमोन आरो ओमफाय बेबायदिनो अरनि सोलाय आथिखालाव गेसनि बाहायनायखौ मोननो हाबाय जेराव आथिखालाव मुगायाबो जौगाबोबाय जिहेतु थु गोदोनि माखासे फोरखौ एसेओ जायफोरा माने एसे खस्थ'बो जाहैयो नालाय आथिखालाव माने एसे गोरलै बिथिंफोरखौ माने आजावनो नागिरो आरो ओमफायो बे अरखौ सुनायाव बो जिहेथु मानसिया जोबोद गर मो ओमफाय बेनिफ्राय आरो बनफोरखौ आथिखालाव मोननो थांनो नागिरला ओमफाय बेफोरनि जाउनावबो गेसनि बाहायनायखौ मोननो थांसै आरो जायाव ओ गेसजों ओंखाम ओंख्रि बेफोर संनायखौ मोन हायो ओमफाय बेबायदिनो आरो मोननो हाबावो बर'फोरनि बे ओं दोरोङारि ओंख्रि संनायनि बेलायाव सोलायनाय होनोब्ला ओ आथिखालाव बांसिन थावनि बाहायनाय गोदोनि जुगाव थावनि दिहुनथाइ गैयामोन जिहेथु ओ गोदोनि सुबुंफोरा ओम बेबायदिनो ओंख्रिफोरखौ बांसिन थाव सेरालासिनो संनाय जायोमोन बांसिन गोदोनि जुगाव खारैफोरखौनो बाहायनानै संनाय जायोमोन आरो ओमफायो बेनि अन अनगायैबो मोननो हाबावो मस्लाफोरनि बाहायनाय गोदोनि जुगाव मानसिफोरा न'खराव एबा बेबायदिनो जायगाफोराव मोननाय
नोंथांनि आवाजखौ बिराद खम माने बिराद फिसा खोनादों बहुद लासै खोनादों माने औ दायो
औ माने आरो बिनि अनगायै मोननो हाबावो मस्लानि बाहायनाय ओ गोदो गोदोनि समाव ओ सुबुं माहारिया माने गाव गावनो आबाद मावनानै मा मोननाय माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ बाहायोमोन ओं ख्रि संनायफोराव होयोमोन आरो ओमफ्रायो नाथाय आथि आथिखालाव बेफोर सोलाय बोनो हमबाय ओ आथिखालाव ओ जौगानाय मुगा जिहेथु बेफोर मस्लाफोरा ओ माने गोदान गोदान भेकतुरि उइदक फोराव बानायनाय मस्लाफोर जेनेबा हाथाय बाजारफोरनिफ्राय मोननायफोर बेफोर मस्लाफोरखौ बाहायनो माने बाहायनाय जासै आरो ओ गोदो बाहायनाय जायोमोन जिहेथु ओ गोदोनियाव मोननो हायोमोन ओ मस्ला हा रिनि लाइफां महरै दुन्दिया बेनिफ्राय गंगार दुन्दिया नेरसिन बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव मस्ला बे बाजार गलानिफ्राय मोननाय मस्लाफोरखौ बाहायनाय जासै आरो ओ ओमफायो बेबायदिनो ओ ओंखाम संनाय खौबो बुंनो हायो गोदोनि जुगाव मानसिफ्रा ओंखामखौ माने अरावनो सङोमोन बै मा बानि जोहै ओ बननि जोहै अर जरायनानै ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव बेबायदिनो लाइनजोंबो संनाय ओं माने ओंखामखौ माने लाइनजोंबो संनाय जासै ओमफ्राय बेनिफ्राय गेसाव कुकाराव संनाय जायो आरो
दा नोंथांमोना न'आवहाय माखौ बाहायसिनो अर ओ ह माने बननि अरखौ ना गेसनि अरखौ बाहायसिनो
औ ओ जोंनियाथ' मोनसे गामि एरिया जाहैबाय जिहेथु ओ जोंनियाव बनबो मोननो हायो माने बारिबो दङ नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मोननाय बनफोरनिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रि संनो हायो ओमफ्रायो आरो गेसबो दं जिहेथु गेसखौबो मोननाय जायो जोंनि एरियायाव ओमफ्रायो बेबायदिनो जोंहाथ' गेस आरो जेनेबा गेसआ जोबबाथाय अरखौ बाहायनाय जायो ओमफ्रायो बेबायदिनो माने गोलाव गोलाव खानथिनि ओंख्रिफोरखौ संनो थाखाय अराव बाहायनाय जायो आरो ओम फायो बेबायदिनो थाब थाब मोननाय ओंख्रिफोरखौ गेसाव संनाय जायो।
औ नोंथाङा आंनो ओ
औ मा होनदोंमोन
अ नोंथाङा आंनो जेनेबा मोनसे खोथा बुंनो आरो नों नों एग्रि माने गन ओ एग्रि नंगौना नङा अ दा बे आथिखालनि बे म स्ला बाहायनायनि थाखायनो बा आथिखालनि जि मैगं थाइगं औ मुलि होनायनि बे फोरनि थाखायनो जेन बहुत मान ओ सुबुंफोरा बिराद बेमार बेमारफोराबो माने गोदोनिफ्राय बांसिन जाबोनो हमबाय नोंथाङा बे खोथाजों एग्रि नंगौना नङा
औ हेलौ
हेलौ औ दासो खोनाबाय दे बुंलाय
औ आङो बे खोथाजों एग्रि मानो होनोबा ओ गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ ओ गोदोनि सुबुंफोरा जिहेथु मिथिंगानि सायाव सोनारनानै रायजो जाबोनाय मानसिफोर ओमफ्रायो बेफोराव माने बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासै अरिजिनेल बुस्थुफोरखौनो बाहायोमोन ओमफाय जायनि गेजेरजों माने मानसिनि देहाखौ एबा सुबुंनि जिउखौ जेबो इसिबां खहा खालामनाय नुनो मोनामोन ओमफाय नाथाय आथिखालनि सुबुं माहारि खौ नायोब्ला माने आथिखालावथ' गासै मुवा बुस्थुफोरखौनो उइदुक एबा दारिमिनफोरनिफ्राय दिहुनाय जायो जायफोरा माने अरिजिनेल नङा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गाहाय माने गाहाय गुदि मुवाफोर नङा जाय माने ओरैनो प्लास्टिक बा बेबायदि बिदिनो रासायनारि मुवाफोरजों बनायनाय मुवा बेसादफोरखौसो आथिखालाव बनायनाय जायो जाय बेफोर मस्ला आरो आरो थावफोर बेफोराव माने बेफोरखौ माने बेफोरबायदि रासायनारि मुवाफोरजों बनायाबानो बेफोर बुस्थुफोरा जाया आरो जाय मानसिनि देहाखौ जोबोद गारजियै मा होनो खस्थ' खालामनाय एबा मा होनो खैफोदाव खो खोख्लैनायखौ नुनो मोनो आरो जायनि गेजेरजों मानसि बिबार गिदिर गिदिर बेमार जाबोबाय गोदोनिफ्राय बांसिन बांसिन आथिखालाव ओ बेफोर बेमार आजारजों जुजिनांगौ जासै ओमफ्राय माने गोदोनिफ्राय बांसिन आथिखालाव मानसिफोरनि सुबुं माहारिनि माने जिउ गोमानाय बेफोरनि अनजिमाया बांसिन जाबोनो हमबाय आरो
औ आरो सिगांनि समावहाय जिबायदि आ गोदोनि सुबुंफोरा जेनेबा जेनेबा ओ हानद्रेदखौनो हमदों आरो ओ जौसे बोसोर जोरनायखौ जेनेबा जों नुबोनोबो मोनदों दों सो सोरखौबा सोरखौबा ओमफाय बे जोंनि आबै एबा आयंमोन जानायफोरखौ बेनिफ्राय दानि सुबुंफोरा थ' बहुद जेनेबा फर्टि फिफटिफोरखौनो थांनो नागिरा बेबायदि जाहैबाय आरो बेफोरो मैगं थाइगंनि नि थाखायबो ज र माने जानो हागौ मानो होनबा बेफोरनि थाखायसो बहुद बेमार आजारफ्राबो गिदिर गिदिर जानो हमबायना